हेल'
हेलौ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा बे समाव फ्रि दंना
नोंथां
बे समाव आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावराय नागदों बेनो जाबाय जोङो जे नोंथांनि ओनसोलाव
औ
माइ माइ आबादखौ मा रोखोमै हानाय जायो आरो लोगोसे माइनि अनगायै मेसें बोथोराव माइ हानाय समाव जे मा मा आबाद मावनाय जायो आरो माबोरै मावनाय जायो बिनि सायाव नोंथाङा एसे एसे गुवारै बेखेवना होदो
औ नोंथां
ओं नोंथां
जोंनि जायगा एबा ओनसोलावथ' माइखौहाय
औ नोंथां
आसिन कारतिकनिफ्रायनो हानाय जायो नोंथां
औ
जाय माइखौ जाय माइआ मासुरि एबा फरिमल बेफोर माइखौ खौहाय आसिन खा थिगावनो हानाय जायो नोंथां आरो माइब्रा जोसा बेफोरबायदि माइखौहाय आघन फुजालागै हानाय जायो नोंथां
औ
आरो
औ नोंथां
जोंनि जायगा एबा ओनसोलावथ' आं नुनायावहाय बांसिनानो जोङो माइखौहाय आखाइजोंनो हानाय जायो खासि बाहायनानै जेबो बिदि दोरोङारि मिसिं एबा
ओं
मिसिन बाहायनाय जाफेराखै
ओं
आरो माइखौ हाखांनायनि उनावहाय जेब्ला साननै सानथामनि थाखाय दुब्लियाव
ओं
दोनो जे माइ मुथिया राननायनि थाखाय बिनि उनावहाय माइखौहाय बजा खानानै जेब्ला न'आवहाय बाननानै नङाबा ट्रेक्टराव थिखोनानै लाबोनाय जायो नोंथां
औ
बे लाबोनाय माइखौहाय मोजां जायगायावहाय जाबनानै दोननाय जायो जाहाथे जेबो अखा अखा एबा बारनि जेबो नस्थ' जाय जासे से बिनि उनावहाय माइखौहाय गासैबो माइखौ दुब्लिबनिफ्राय लाबोखांजोबनायनि उनावहाय जेब्ला माइ हानांगौ एबा रोगा गानांगौआ गैया जायो अब्ला माइखौहाय मारा होनाय जायो नों थां
ओं
दानि जुगावथ' मोसौजों माइ मारा नानायखौ नुबांलानो नोंथां बेनि ओंखायनो जोंनि जायगा एबा बा ओनसोलावबो मिसिन बाहायनानै लानाय जायो
जे आं नोंथांफाय मोनसे खोथा मिथिबावनो लुगैयोदि जे माइ आबाद गायनानै माइजों न'खर फिसा फिसौ फोरोंनायजों लोगोसे न'खरनि जिउ राहा खुंनाय माबाफोर बेजों बेनिफिटस जायो नामा
माइ आबादखौथ' जोङो बोसोरसेनि थाखाय बुथुमनानै लानाय जायो नङा होनबा नोंथां जानायनि था खाय बेजों लोगोसे जानायजों लोगोसे माखासे खरस फाथिनि थाखाय जोङो माइखौ नङाब्लाबो माइरं खौहाय हाथाय बाजाराव बेफार फालांगि खालामहैनाय जायो नों थां एथ'बांथ' बेफोरबायदि माइ फाननानै प्रफिट जाफेराखै बेनि प्रफिट जायैनि थाखायनो माखासे मेसें बोथोराव जानाय मैगं थाइगंनि आबाद खालामनां गौ जायो नोंथां
औ दायो नोंथांनि बे जिथुनाखि माइ हानाय सम एबा माइ हानानै दिखांनायनि सम बे समाव नों नोंथांनि ओनसोलाव एबा जायगायाव बबे बबे मैगङा जायो एबा बबे बबे मैगंखौ गायनाय जायो आबादारिफ्रा
जोंनि माइ बोखांनायनि समावथ' जेब्ला माइखौ बोखाङो अब्ला दुब्लि फोथारा लांदां जायो नङा होमला नोंथां अब्ला बे लांदां जानाय नारा फोरखौहाय एवनानै साफा खालामनानै रासायनारि मुलि एबा अर्गेनिक गोबोरखि हासार बाहायो नानैहाय
औ
गायनाय बायदि सुबिदा खालामनानै दुब्लि फोथारावहाय बानलु एबा जोगोनारखौ गायनाय जायो नोंथां
औ
बेजों लोगोसे न'नि बोरि जायगा एबा बारियावहाय मेसेंनिनो बोथोर लाइ लाफा खबि बानलु आलु बेफोरबायदि मैगंखौ गायनाय जायो नोंथां
औ दा बेनि लोगोसेजों ना आं नोंथांनिफ्राय आरो मिथिबावनो लुगैयो जे जे बे आबादारि फोरा जिथुनाखि बिनि मैगं गायो खायसे खायसे नआव जानो आन्थानि थाखायल गायो आरो खायसे बे आबादजोंनो जिउ राहा लामा खुंनाय जेरै बेफार फालांगि फाननाय बेफार खालामनाय बे मैगंखौ खौ हाथायाव लांनाय बेजों माखासे आबादारिफ्रा दिनैनि समाव बे आबादजों जिउआव थांना थानायनि मोनसे एसे लामा एबा देरहासार जानो हानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों ना
औ नोंथां ओ आंनि नुनायावथ बांसिन मैगं थाइगंखौ फाननानै प्रफिट जानाय एबा जिउ खुंनो हानाया जादों बानलु एबा जोगोनार बेफोरबायदि बिदि मैगंखौ गायनानै जिउआव फार फालांगि खालामनानै जाफुंसार जानो हादों नोंथां मानो होनोबा ओ बेफोर बायदि मैगंया
औ
बेफोरबायदि मैगं फाननानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जों नआव माखासे लाइ लाफा आलु बेफोरबायदिखौ जोङो एथबां बेफोरबायदि फाननाय जाया मानो होनबा बेखौ जोङो दैलि नखराव जानाय लोंनायनि थाखायसो गायनाय जायो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैदों जे ओ नोंथांमोननि जायगायावबा मा बायदि रोखोमै मैगं थाइगं गायनाय जायो माइ आबाद मावनायजों लोगोसे
जोंनि जायगायावथ दा मैगंया जोंनि जायगायाव ओनसोलाव दाब दाब जायगायाव लानानै
औ
गोथै बोसोराव मोनब्रै सिजोनावनो आबाद मावनो हायो आरो लोगोसे माइ आबादखौ जोंनियाव दा दैज्लां बोथोरावलसो मावनायखौ नुनो मोनो जेरै जुलाइनिफ्राय लानानै आगष्ट बेफोरालागैसिम जोंनि बे समाव आबाद जेरै आबाद जायो खायसेसो हाखौ नायनानै गायनाय जायो जेरै बबेबा हायाव बबेबा परिमलफोरखौ गायबा बांसिन बेनिफिटस मोनो जेरै बबेबा हा दलहायाव गायोबा जय बांला जेरै बेफोरबायदि भेराइटिसखौ एबा जोलैखौ बासिनानै गायो बा एसे प्रफिटसिन बा बेनिफिट जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओरै मैगं थाइगंनि सोमोन्दै बुंनो थाङोबा जोंनि बेयाव दैलां बोथोराव बोलानानै खायसे खायसे बोरै हा जेरै दै थायै खाय हा दल हा बेफोराव जोंनि बेयाव मैगं जा जाया आरो खायसे खायसे बोरै हा दङ जोंनि बेयाव जेरै दै थायै अल बार' अल बोसोरावनो माने दै थायै दं जोंनि बेयाव बेफोर जायगायाव जोंनि बेयाव मैगं गायो जेरै जिंखा बहल केरेला जोगोनार जोगोनारा जोंनि बेयाव मोननै रोखोमाव गायो खायसे खायसे जोगोनार फिथाइ गायो खायसे जोगोनार फिथाइ आरो बे जोगोनार फिथाइजों लोगोसे बिजौनिबो गायो जोगोनारा जोंनि बेयाव मोननै माबा जायो आरो लोगोसे बिलाथि गायो बानलु फिसा बानलु ब' थाइबें बेफोरबायदि आबादखौ जोंनि बेयाव मावो आरो
औ औ
औ दा जोंनि बेयाव आबादखौ मावनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोबा खायसे आबादारिफ्रा न' जानो एबा एसेल' जेरै दब्लायसे आदा दब्लाय बेफोरबायदि मावो आरो खायसे खायसे आबादारि दं जोंनि बेयाव मैगंजोंनो जिउआव खायसे खायसे गावनि न'खरखौ सा-सालायनाय एबा फिसा फिसौ फोरोंनाय खर'सा बा बायदि रोखोम खरसाव बाहायनो थाखाय आबादखौ मावो औ दा खायसे खायसे दिनि बेयाव जाखिनि आबादारिफोरा जेरै बोरै हाखौ सायख'नानै लायो जेरै दैज्लां मेसें आबाद मावनो हाबाय हानाय बायदि
औ
औ नोंथां जेरै गायनानै जोङो गिबियावनो जोङो आबाद खायसे खायसे आबादारिफ्रा मैगंखौ गायो जेरै खायसे खायसे नार्सारि बानायो एबा खायसे खायसे दाइरेक्ट जोङो बेगर खौनो थुखायो दा जोंनि आबादारि फोरा बेफोरबायदि सिस्टेमाव गायो दा जोंना जेरै थाइबें आबाद गायोब्ला गोबां प्रफिट खौ मोनो आबादारिफोरा जेरै जोंना थाइबेंआ खम समनि गेजेरावनो फानजानाय लागैसिम फैयो जेरै से मास बा दिन बेफोरनि गेजेरावनो जोङो थाइबेंखौ हारभेस्टिं बानायनो हायो खम समनि गेजेरावनो आबादारि फोरा बेफोरबायदि लाबखौ दिहुनन्नो हायो आरो
अब्ला नोंथांनि जायगायावहाय ओ जेब्ला मैगं थाइगं गायो अब्ला अर्गेनिक हासार बाहायनाय जायो ना रासायनारि हासार बाहायनाय जायो आं बेखौ मिथि
औ जोंनि दा बेयाव बे सम समाव बुंनो थाङोब्ला गोदोथ' जोंनि समाव गोदोथ' जोंनि नैबे ओनसोलाव अर्गेनिकखौनो बांसिन बाहायोमोन दा जिखुनु नैबे जोंनि समजों लोगोसे जोंनि आबादारिफ्रा गोबां सोलायबाय सोलायनायजों लोगोसे लोग-लोगोयैनो अर्गानिक प्लास केमिकेल बेफोरबायदि प्लास माने लागायनानै आबाद मावनाय जायो आरो अर्गानिकै जेरै गोबोरखि खि हासार खान थ्रि हासार आरो केमिकेल बुंनो थाङोबा डिपि सुपार पटास बेफोरबायदि प्लास बारनानै दा मोननै रोखोमै आबाद मावनाय जायो आरो
अब्ला नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलनि मैगं थाइगं गायनायजों लोगोसे माइ आबादनिफ्राय माइ आबादखौ माबायदि मावो बेफोरखौ मिथिनो मोननानै नोंथांनिफ्राय गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै खोमा
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम